ना
खोनादों नोंथां?
औ ओ दानिया जोङो ओय इंराजि राव सोलोंनायनि गोनांथिनि बागै सावरायगोन नङा होमबा।
नोंगौ नंङा सावराय जागोन।
ओ इंराजिया जाबाय मोनसे ओ इन्टारनेसनेल इ इन्टारनेसनेल लेंगुवेज होननानै जोंङो इंराजिखौ मिनथिनाय जायो दा बे बे रावा जाबाय। जोंनि मोनसे कमनिकेसन बा सोंजोबलायनाय एबा सुबुंजों सुबुं रायज्लायनाय बेफोर खामानियाव बाहायो जोंनि मोनसे क'म्मुनिकेस'न बा सोंजोबलायनाय एबा सुबुंजों- सुबुं रायज्लायनाय बेफोर खामानियाव बाहायो बेजों लोगोसेयैनो जोङो बिगियाननि आयदा फरायनो थाङोब्ला जोङो इंराजि रावखौसो बाहायनांगौ जायो दा बिनि थाखायनो जोङो इंराजि रावखौ खौ सोलोंनाया गोनांथार होननानै जों साननानै लायो आरो मानोना इंराजि राव रोङोब्लानो सासे सुबुङा गुबुन गुबुन खौ सोलोंनाया गोनांथार होन्नानै हाय जों साननानै लायो आरो मानोना इंराजि राव रोंङोब्लानो सासे सुबुं आ ओ गुबुन - गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन रावनि सुबुंफोरजों जुदि बै जायगायाव इंराजि रावा सोलिब्ला बिथांमोनजों जोङो गोरलैयैनो इंराजि रावाव राय मिनो हायो आरो बेबायदिनो इंराजि रावनि माखासे गोबां बुंलायनो हायो आरो बेबादिनो इंराजि रावनि माखासे गोबां गियानफोरबो जों बुथुमनानै लानो हायो आरो दा बिनिखिनिखौ आं बुंग्रोबाय दा नोंथाङा बिनि बागै मा बुंनो सानो?
नंगौ नोंथां जोंनो इंराजि रावखौ सोलोंनाया मोनसे गोनां मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जेरावखि बेरायआ मानो इंराजि रावा बुहुमनाङैनो सोलियो होनदों जायो आरो नोंथां। मानोना इंराजि जेराव बा जोंनि थाखाय मोनसे गोनां आरो बिदिनो मोनसे जायगायाव जोङो बेरायनो थांङोब्ला एबा फरायनो थाहैयोब्लाबो जोंङो मोनसे गोनां आरो बिदिनो मोनसे जायगायाव जोंङो बेरायनो थाङोब्ला एबा फरायनो थाहैयोब्लाबो जोङो इंराजि रावखौ सोलोंनांगोन आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला मानोना बै दाबसे जायगानि मानसिया जेरैहाय आ जोंनि जों जेरै भारत हादोराव हिन्दी राव रायलायो बे हादोरावहाय हिन्दी राव रायलाया लासिनो गुबुन रावबो रायजलायनो हागौ बिनि थाखायनो जोङो इंराजि रावखौ सोलोंनांगोन मानोना बिसोरबो इंराजि रावखौ सोलोंनानै फैखायो। आरो इंराजि रावजोंनो गेबेङैनो बिसोरबो मिन्थिनाय मिथियो आरो बुजिनो हाखायो आरो बेबायदिनो जोङो आरो इंराजि रावजोंनो गेबेंङैनो बिसोरबो मोनथिनो हायो मोनथियो आरो बुजिनो हाखायो आरो बेबादिनो जोंङो इंराजि रावखौ सोलोंनानै लानांगौ जायो बिनि गेजेरजों जोङो इंराजि राव सोलोंनायनि गेजेरजों बिराद गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो। मानोना जोंङो दाबसे जायगायाव बेरायहैनायनिअनगायैबो गुबुन गुबुन खामानि आरो बिजाबफोर फरायनाय आरो गुबुनजों रायलायनाय एबा कमिउनिकेट खालामनाय बेफोराव जोङो गोरलै जायो आरो नोंथांनि बायदिब्ला
नोंथांआथारखौनो बुंदों दा गिबियावनो जोङो इंराजि रावखौ मोनसे इन्टारनेसनेल लेंगुवेज बा कमिउनिकेसननि औ औ औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों दा गिबियावनो जोंङो इंराजि रावखौ ओ मोनसे इन्टारनेसनेल लेंगुवेज बा क'म्मुनिकेस'ननि थाखाय जों बाहायनाय होननानै बुंनो हायो बे रावखौ गासैबो दुलाराय बुहुमावनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो मोनसे गोनांथार इंराजि सोलोंनायनि गोनांथार खामानियानो जाबाय जोंनो सोलोंथाइयाव इंराजि रावखौ मोनसे गोनांथार इंराजि सोलोंनायनि गोनांथार खामानियानो जाबाय जोंनो सोलोंथाइयाव इंराजि रावखौ आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो सासे सुबुङा जेब्ला इंराजि रावाव गोरों बा रोंखा राखा जायो अब्ला बिथाङा सोलोंथाइ लानायाव जेबो उसुबिदा बा मिथिनो मोननि खामानिफोरखौ जोंङो गोरलैयैनो मावनो हानायखौ जों नुनो मोनो इंराजि रोङोबा सासे सुबुङा गावनि फरायनायाव जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जाया आरो दा बिनिखायनो सासे सुबुङा इंराजिखौ जुदि उन्दैनिफ्रायनो मोजाङैनो रोंबोयोब्ला गावनि फरायनायजों लोगोसे माखासे गुबुन - गुबुन जायगाफोराव बेरायहैयोब्ला गुबुन रावनि गुबुन रावनि गुबुन रावखौ रायज्लायनो रोङाब्ला जोङो इंराजि रावजोंनो गुबुनजोंबो जों- गावनि गोसोनि खोथा बा गुबुन बायदिसिना सोंनायनि फिननायफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बेजों लोगोसेयैनो जोङो आथिखालाव जोङो माखासे ओ- जब बा माखासे खामानिफोर नागिरोब्ला जोङो बैफोर खामानियाव आथिखालाव बांसिनानो इंराजि रावजोंसो इन्टारभिउ जानायखौ जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोङो इंराजि राव इंराजि रावखौ जोङो रोंखा राखा जानाया जानानै थानाया गाहाम मानोना आथिखालाव जोङो गासैबो माखासे साख्रिनि माबाफोर अ साख्रि नागिरनो थाङोब्ला गिबियावनो जोंखौ इंराजि रावनि सोंथि सोंनायखौसो जों नुनो मोनो बिनिखायनो सासे सुबुङा जेब्ला इंराजि रावखौ रायलायनो रोंगोन अब्ला बै सुबुङा बै साख्रिनि थाखाय मोजां गावनि सिनायथि आरो इन्ट्रदाक्सन बायदि सोंनायनि फिननायफोरखौ मोजाङैनो होनो हायो जायनि गेजेरजों बे सुबुङा बै साख्रियाव ओ गनायथाव जायोब्ला ओ गनायजानानै लायो होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां नों होननाय बाथ्राया सैथो मानोना इंराजि रावआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनां होननानै आङो सानबावो आरो इंराजि रावा भारतावल'आ अ गुबुन जायगायावल' बे सोलियो बे नङा मानोना बियो भारत हादरावबो गोबां बिबाङै सोलिनायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना जोंनि भारत हादरावबो खायसे सुबुंफोरा हिन्दी रावखौ बुजियै दङ बिनि थाखायनो जोङो इंराजि रावजों बुंनानै आ बैसोर सुबुंजों कमिउनिकेट खालामनायखौ जोङो लानो हायो आरो बिदिनो इंराजि रावजों आ गोबां साख्रिनि बिथिङावबो आरो फरायनायनि बिथिङावबो इंराजि रावखौ सोलोंनानै जोङो सोलोंनानै जोङो ओ- मोनसे गावनि जा रोंगौथि बेखौ सों रोंगौथिखौ सोलोंना लानो हायो आरो आथिखालाव गोबां इंराजि रावनि मोजां मोजां बिजाब मोनदों बेखौहाय जोङो जोंनि गेजेरावहाय सासे सुबुङा जेरै गावनि रावावहाय बै गुबुन रावनि बिजाबफोरखौबो ट्रेन्सलेट खालामनानै जोंनि रावावहाय इंराजि रावनि गेजेरजों मोजाङै बुजिहोनो हायोबा मानोना बैसोर सुबुंनि थासारि हारिमु कालचार बैफोरबायदिखौ जोङो उम बिसिनिखौ एसे मोजाङै मा माबायदि बाहायो माबायदि थायो बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो गुबुन जायगायाव दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो भारतनि गुबुन जायगायाव दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो इंराजि रावखौ नांखागौआनो मानोना इंराजि राव गैयालानो जोङो गुबुन हादर हादोराव थांनानै बेहाय जाहैनाय थाहैनाय बेरायहैनाय आं बे उसुबिदा जानायखौ नुहुरनो मोनो मानोना जोङो गिबियावनो गुबुन जायगायाव बेरायहैनांगौ जायोब्ला सिगां इंराजि रावखौनो आ सोलों दोननानै लानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला इंराजि रावनि गेजेरजोंसो जोङो बैफोर जा जायगायाव थांगोन बै जायगानि सुबुंफोरजों रायज्लायनानै जों जोंनि जानाय थानाय बेबस्था बेरायनाय बेब'स्था बेफोरखौहाय खालाम लांगौ गोनां जायो गावनो गाव मानोना नोंखौ गुबुन मानसिफ्रा बाहाय जोंनि भारतनि मानसिया थांनानै नोंखौ ओ बाहाय गाइद खालहैया मानोना बैसोर गाइद फोरजोंनो जोङो इंराजि राव रायजलायनानै बेरायहैनायानो जा थानायानो जा बेखौ ओ खालाय हैनांगौ जायो बेबायदिनो जोंनो इंराजि रावखौ सोलोंनांगौआ जोबोर गोनां
औ औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों इंराजि राव खौ जोङो सोलोंथारनांगौ होननानै जोंनो नांगौ मानोना आथिखालाव जोङो इंराजि रावखौसो बांसिन सोलिनायखौ जों नुनो मोन्दों इंराजि रावनि गेजेरजोंसो गासैबो खामानिया जानायखौ खौ जों नुनो मोनोे जेरै आथिखालाव जोङो कम्पिउटार मुगा बा कम्पिउटारनि जुग होननानै जों बुंनाय जायो बे कम्पिउटारावबो जोङो इंराजि रावखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानोना इंराजि रावनि कम्पिउटार बाहायनायाव जों इंराजि रावखौनो बयनिसिमबो बाहायजाथावसिन आरो रोंसिननो गोरलै सोलोंनो गोरलैसिन राव होननानै जों गनायनानै लानाय जायो बिनिखायनो इंराजि रावखौनो कम्पिउटार मबाइल फन बायदिसिना सा ओ सरकारिफोरनि माखासे नटिस बायदिसिना लेटार बायदिफोरखौबो जों इंराजि रावावसो मोननाय जायो बिनिखायनो इंराजि रावखौ जोङो सोलोंनानै लानाया गोनांथार दा बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि बर' बर' रावाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' रावाव माखासे गोबां लेखाफोरखौनो जोङो ओ एसेबां फरायनानै गियान बुथुमनो हाजोबनाय होननानै ज जों बुंनो हाया बिनिखायनो जोङो इंराजि रावाव गोबां गिदिर गिदिर लिरगिरि गोबां मोजां मोजां लिरथायफोरखौ जों मोननाय जायो जाय लिरनायफोरखौ फरायनानै जों गोबां गियानफोर आरजिनो हायो बिनि थाखायनो ओ बैफोर बिजाबफोरखौ जों फरायनो थाखाय बुजिनो थाखाय जोङो इंराजि रावखौ मोजाङैनो सोलोंनानै लानो गोनां अब्लासो जोङो गुबुन रावनि बा इंराजि रावनि रावखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो दा बेजों लोगोसेनो जोङो इंराजि रावनि अनगायै आरोबाव गुबुन गुबुन रावफोरखौ रोङोब्ला आरोबाव जोङो गोबां खामानि होगोन होननानै आं सानो आरो जेरै जोङो जोङो आसामाव थानाय हिसाबै जोङो असमिया रावखौ मोजाङैनो रोङोब्ला असमिया असमियानि माखासे खोथा बाथ्राखौबो जों सोलोंनो हागोन असमियानि बिजाबफोर फरायनानै जोङो बिथांमोना माबायदि सोलियो माबायदि थांनानै थायो बेफोरनि सोमोन्दै जोबो बो जोङो मोजाङै सोलोंना लानो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो भारताव थानाय हिसाबै हिन्दी रावखौबो जोङो आखा फाखा जानाया गाहाम मानोना जोङो भारतारि हिसाबै हिन्दी रावखौ सोलोंनाया गोनांथार बेजों लोगोसेनो भारत थारि थुनलाइयाव नुजानाय माखासे बिजाबफोरखौबो जोङो ओ फरायनानै माखासे गियान आरजिनानै लानो हायोब्ला गाहाम होननानै आं सानो आरो नोंथाङा आरो मा बुंबावनो
नंगौ नोंथां जोङो भारत एबा आसाम हादोराव थानाय हिसाबै ओ भारत हादराव थानाय हिसाबै हिन्दी रावखौहाय सोलोंनाया जोबोर गोनां मानोना हिन्दी रावा जोंनि थाखाय ओ मोनसे ओ एंगारथावै राव आरो मानोना बियो जोंनि थाखाय कमनलि राव जानानै दंखायो मानोना जोङो एसे गोजान जायगायावनो ओंखारबा गुबुन हारिनि सुबुं मोनो बिदिनो जोंनि अनगायै गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों हिन्दी रावै जोङो रायलायनो बुजियाब्ला हिन्दी रावै रायज्लायो गोरलैयैनो मानो बिसोरो बुजिनो मोनो आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ भारत हादराव हिन्दी रावनि अनगायै इंलिस रावाबबो गोबां जायगायाव सोलिनायखौ नुनो मोनो मानोना भारत हादरावबो गुबुन गुबुन गायाव हिन्दी रावखौ बुजिनो मोना बिनि थाखायनो जोङो इंलिस ओ इंलिस एबा इंराजि रावखौहाय सोलोंनांगौ जायो बेबायदिनो ओ जोङो अस आसामाव थानाय हादोर ओ हारि हिसाबै जोङो ओ असमिया रावखौबो सोलोंनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनां मानोना जोङो ओ न' साखाथि एबा दखान गलाफोराव थाङोबानो जोङो मा गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ लोगो मोनो बेसोर गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंहाय रायलायनो थाखाय थाखाय जोङो बैसोरनि
राव होनोब्लाहाय बाङालि ओ सानथालि बायदि बायदि राव बेफोरखौ सोलोंनानै एबा ओ सोलोंनानै लाखायोबा जोङो मोजां जायो आरो मानोना बैसोरनि गेजेरजों जोङो ओ गाव गावनि जा गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हानाय ओ बेखौ फोरमायनो हायोब्ला गावनि रायलायनायनि गेजेरजों फोरमायनो हायोब्ला मोजां मानो होनोब्ला जोङो ओ बैफोर खोथाफोरखौ जा ओ गुबुन राव फोरमायोब्ला गावनि रावजों राव रोंनानै फोरमायो बेफोरो एसे आलादा जायो आरो ओ रायलायनायावहाय मोजां जायो होनना आं सानो मानोना सोलोंनानै लायोब्ला गासिबो हायो होननानै आं सानो बिनि थाखायनो इंराजि रावनि अनगायै जोङो जोंनि भारतारि राव जेसेबां थायो एसेबां ओ हानायखिनिखौ जोङो सोलोंनानै लानाया गोनां मानोना जोङो ओ बेफोरखौ जोङो जेला भारत हादोराव ओ अबेबा नङा अबेबा जायगायाव थांगोन बे मोनसे खामानियाव होगोन आरो जोङो थुनलाइ फरायसंनायनि बेलायावबो जोङो बैफोर रावफोरखौ लिरनाय आरो रायलायनाय अनगायै लिरनायावहाय सोलोंनानै लायोबा जोङो गोनां जायो होननानै आं सानो
औ औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो बेजों लोगोसे सेैनो जोङो इंराजि बा गुबुन गुबुन रावखौनो जोङो सोलोंनानै लाथारनांगौ होननानै जोङो बुंनायनि अनगायै गावनि बिमा रावखौ बावलाङोबा जानाय नङा माने आथिखालाव जों गोबांखौ नुदों इंराजि आरो हिन्दी रावफोर खौ आथिखालाव बाहायसै होननानै जोंनि बिमानि राव बा बर' रावखौ बावलायनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो दा बिनिखायनो जोङो बैफोर रावखौ सोलायनायजों लोगोसेनो गावनि बिमा रावखौबो जाहाथे फोथांनानै लाखियो बिमा रावखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव रायलायो गावनि बिमा बिफा जों बिमा नि रावजों फोरोङो आरो बिमा बिफायाबो गावसोरनि फिसाफोरखौ बर' रावखौनो जाहाथे फोरोङो बेखौनो आं मिजिंथियो आरो मानोना बर' रावाबो मोनसे भारतारि संबिजिराव गनायजानाय मोनसे राव बिनिखायनो जोङो बर' रावखौ खोमानानै लानो नाङा आरो जायनि जाहोनाव माब्लाबा समाव जुदि बे बर रावा गोमायोब्ला जोंनि बर हारिनि सिनायथियाबो गोमालांगोन होननानै आं सानो बिनिखायनो जोंङो साफ्रोमबो बर सुबुङा गुबुन रावखौ रायलायोब्लाबो सोलोङोब्लाबो जोंङो गावनि बिमानि रावखौ जाहाथे बावा फरायनायाव बर बिमानि रावखौ लाफायो। लाफायो बेखौनो आं मिजिं थियो आरो जे जाहाथे बर हारियाबो रावनि गेजेरजोंसो सिनायथि जाबोगासिनो बिनिखायनो जोङो साफ्रोमबो गुबुन रावखौ सोलोंनायजों लोगोसे बिमा रावखौबो सोलोंनानै लानाया गोनांथार होननानै आं सानो आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाया एसेनोसै। दोनथनोसै नामा।
औ नोंथां एसेनोसै होनब्ला गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।